हेलौ औ खोनादोंना नों?
औ खोनादों।
अ माथो खालामदों नोंथाङा?
ए आङो स्कुलाव दङ।
अ नोंथाङा सम होनो हायोब्ला आं नों नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ होनो हागोन दे।
औ बिदिब्ला आं आयदाखौ बुंलांनि औ औ खोनासं ओ आबा आबाद जों सोमोन्दो थानाय फोरबो खाथि गाासानि सायाव सावरायनो सानदों नोंथां।
औ जागोन दे।
अ ओ जोंनि बर'फोराथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो आबाद मावनानै जाबोदों आरो आथिखालावबो जोङो आबाद मावनानै जायो नङा होमबा।? औ बे आबादजों सोमोन्दो थानाय खाथि गासा फोरबोखौ बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोदों आरो आरो आथिखालावबो जों फालिनायखौ नुनो मोनो।
औ नंगौ।
औ गाहायै बे फोरबोखौ खाथि गासा फोरबोखौ सिन दाननि जोबथा आरो खाथि दाननि सेथि सानाव फालियो आरो।
औ
औ बे खाथि औ
ऐ ए नों बुंग्रोदो दे नङाबा।
औ जागोन। बे समाव माने जोंनि दुब्लि फोथारफोराहाय सो सोमखोर समायना महर लायो आरो जेरै माइ माइआहाय जोंना गायखांनानै सोमखोर गो थां महर लानानै बियो जेब्ला माने थराय थरायनाय होनना बुङोना जेब्ला जोङो माइआ बिबार बारनो लायो अब्ला बियो फार्स्टावहाय थरायग्रोनानैहाय बिनिफ्रायहाय बिबारनि महर लायो आरो। बे समाव हाय जोङो माने माइ माइआ जेब्ला थरायनो नागिरो अ अब्ला बेवहाय जोङो बे माइखौ मोजाङै मोजाङै मोजां ओंखारनानै जाहाथे माने ओ आरो बे बे माइ ओंखा बुथारनायखौ एमफौ एनला फोरो जाहाथे ओ जानानै गाज्रि खालामा बा ओ जानानै थाङा बिनि थाखाय जोङो बे खाथि गासा फोरबोखौ फालिनाय जायो आरो।
औ आबादा मोजां जाथों होननानै आरोना।
औ माने जोंनि आबाद आबादा माने बे आबादखौ जुदि गायनानै एम्फौआ जालांजोबोब्लाथ' माने आबाद मावनायनि जेबो मुलाम्फाया थानाय नङा नालाय बेनिखायनो बै दिनखालि जोङो खाथि गासायाव खाथि गासा सावनानै आलारि बाथि फोजोंनानैहाय एम्फौफोरखौ थैथों होननानै आबादनि मोजांनि थाखाय बे खाथि गासाखौ सावनाय जायो आरो नोंथां।
औ ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा ओ काति गासाखौ मा जेनेबा माबायदि माबायदि नियमजों ओ जेनेबा साखि सावनाय जायो।
औ औ फोरमायनो हागोन नोंथां औ जेब्ला जोङो आलारि बाथि सावनो ओ थाङो अब्ला जोंङो बेवहाय ओ फाथो सेना गोदो गोदाय माने फाथो सेना फाथो सेनाखौ लांफायोमोन आरो बेवहाय जोङो ओ थाइगिर बि खं लोगोसे खुन्दुं आवा आरो थाव गुबै बेखौ लानानै थांनानै ओ दुगैस्रां लोबस्राङै जोङो मोनाबिलि समावहाय गासाखौ सावनो थाङोमोन आरो
औ
औ बे गासाखौ साव खांनानै जोङो बिमा लोखिनियावहाय माने आरज गाबो जे ओ माइ माइआ मोजाङै मोजां ओंखारनानै जाहाथे जोङो जेनिबो माइखौ माने मोजाङै मोजां मोननो हायो बेनि थाखाय
औ
आरो लोगोसेनो जोङो बे गासाखौ लागायखांनानै ओ बेवहाय जोङो गनसाबो गंसे लांफानाय जायोमोन आरो गोदो गोदाय। आरो आथिखालावबो लाङो बिदिनो बे गनसाखौहाय ओ जोङो बे जेब्ला जोङो गासाखौ सावखांनानै बे गनसायावहाय थाव गुबैखौ लागायनानै माइ माइखौ ओरै बिलिर लाङो आरो माने माइखौबो एसे देलायहोनाय होननानै बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो बुंदोंमोन आरो आरो माइखौ एसे देलाय होयो बेजोंहाय माने ओरै बिलिर लाङो आरो माइखौ
अ
औ आमफ्रायो बेबायदिनो गासा सावनायाव बेफोरखौनो बाहायो नाथाय आथिखालाव जोङो थाइगिर बिखंनि अनगायैबो मा होनो बै ओ मुदुफुलनि मुदुफुल आरो जेवारि बाथि बेफोरखौबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो
औ बाहायसैथ' आरो
औ आरो फाथो सेनानि जायगायाव जोङो आथिखालाव औवा औवाखौबो दाननानै फार फारनानै माने जंफार खालामनानै बेवहायनो थुनानै सावनायखौबो नुनो मोनो आरो
औ
दायो नोंथांमोननि जायगायाव माबायदि माबायदि आंनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
औ हागोन दे र' खिनथानि आङो। अब्ला आ जोंनिया बेबायदि कारतिक आसाराव नोंथाङा जिबायदि बुंदों जेनेबा खुन्दुं आवा ओमफ्राय बिनिफ्राय आ थालिर अ सरि थाइगिर बिखं ओमफ्राय खुन्दुं आवा होनानै थाव गोथां होनानै जे साखि सावोमोन ना? जोंनियावबो बेबायदिनो सावनाय जायो बिनिफ्राय जोंनिया ओ बे गनसा गन होनदोंमोन ना बेखौ गंनै लांनानै ओरैजाय ओ माने जरासे सावबोनाय जायो आरो दुब्लियाव। माइनि दुब्लियाव जरासे सावबोसिगोन बेजों लोगोसे ओ घुप धुप जरासे सावबोनानै इदिनो जोंनियावबो खुलुमनानै फैनाय जायो आरो। जेनबा माइ आबाद आबादा मोजाङै मोजां माइ मोनथों बेफोरबायदि ओ बोर बिनानै बेनिफ्राय न'आवबो जोंना सावनाय जायो गलियाव सावो। एनिफ्राय ग'लियावबो बिदिनो जरासे आरो लामायावबो न'नि लामाया बिदियावबो जरासे। सावो बिनिफ्राय बाख्रियावबो सावनायखौ नुनो मोनो आरो बाख्रियावबो जरासे सावनायखौ नुनो मोनो मानो होनबा बाख्रियावबो माइ दोननाय जायो नालाय। बेनिखायनो बाख्रियावबो सावनाय जायो आरो। दा गुबुन गुबुन ओ जायगा फोराव ओ गुबुन गुबुन आयदाफोरजोंहाय बेखौ खुलुमनो हागौ बा खानथिफोरा बेलेक बेलेक जानो हागौ। जोंनिथि जोंनिथिंजाय बेबायदि बि आयदायै आ बे खाथि गासा फोरबोखौ फालियो आरो।
औ नंगौ बेनो जायगा लायै जायगा एसे नियम खानथिफोरा आलादा आलादा जायो आरो नङा होमबा नोंथां।
आथिखालावथ' ओ आबादखौथ' जोंनि बर'फोरा खायफा नोगोर मोखां जाबोनाय बर'फोरा आबादखौ माने बारा मावनायखौ नुबांलिया। बिनिखायनो जोङो बेफोरो बेफोर मा ओ बेफोर फोरबोनि बागै खायफा खायफा गोबां सुबुङानो मिथिया आरो बेनिखायनो जोङो बेफोरखौ औ फालिनानै बाहायलांबाय थायोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां जोंनि इयुननि थाखाय।
औ आंबोथ' मा आंबोथ' एसेबां गोथौै मिथियामोन दा नोंथांनिफ्राय दिनै खोनाबाय मिथिबायबो बुजिबायबो।
औ।
ओ बिनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो।
औ नोंथां।
हेल'।
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा दानि बावै बुंलां दोंमोनना बाख्रियावबो बाख्रियावबो माने आलारि बाथि ए गासा सावो होननानै। थारैनो जोंनियाव। बाख्रियावबो सावो मानो होनना बुङोबा जोङो माइखौ जेब्ला जों हाखांनानै। मारा होनानै माइ माइनि माइखौ जोङो दोननो थाखाय जों गिबियावनो जों बाख्रियावसो दोनखायो नङा होमबा बेनि बेखायनो जोंनियाबो बे बाख्रिखौहाय माने लिरस्रांनानै
गाव दुगैस्रां लोब बेखौहाय साफा खालामनानै बेवहायनो जोंनाबो साखिखौ जरायनाय जायो आरो नोंथां।
अ।
दा बेफोर बायदि औ खोनादों।
औ।
नोंथाङा आरो आबादजों सोमोन्दो थानाय आरो जेनेबा नोंस्रा माइ आबादखौ माबायदि माबायदि मावो खोन्थानो हागोन नामा एसे।
औ हायो माइ आबादखौथ' जेरै जोङो माइ। गायनो थाखाय जों गिबियाव खोथियाखौनो फोग्रोनांगौ जाखायो नङा होनबा नोंथां।
औ।
औ बेखौनो बे खोथियाखौ जेब्ला जोङो फोंनो थाखाय। फायजों गिबियावनो सोमग्रोनांगौ जायो बिनि थाखाय बेखौ जों माइज्लि होननानै बुङोआरो बे माइज्लिखौहाय जोङो नोंथां सोमनानै दोननानै बेखौ अ बिदिनो माने हायाव साननै दोननानैहाय जेब्ला गाजा बेरनो लायो अब्ला जोङो बेखौ हालेवनानै दोननाय हा गुरैयावहाय फोनानै दोननाय जायो आरो बेबायदिनो जेब्ला खो खोथियाया रायो अब्ला बेखौ जो जोङो गायनाय जायो बे गायनायावबो जोंना गिबियाव जोङो खारायनाय होननानै बुङोना बे खाय खारायग्रोनानै लायो खारायनानै बर'फ होनाय बेबाय बिनो मोनफा मोनाफा इस्तेप इस्तेप जालांबाय थायो आरो जेब्ला हाया मोनो नो अब्ला गायनाय जायो आ
औ औ
बेबायदिनो जेब्ला जोङो माइखौ गायखांनानै माइआ सोमखाङो सोमखांनानै बिनो बे जों दानि बावै सावरायनाय काति गासाया बेनि-बे फोरबोखौहाय जों फालियो जा जोंनि आरो नोंथां
औ हेलौ
औ नोंथां खोनादों
औ औ नोंथांनि आवासखौ बिराद फिसा फिसा खोनादोंमोन लासै लासैनो
अ बिदिब्ला दिनैनि रायलायनायखौ बेयावनो दोनथनसै नामा नोंथां औ दे गोजोनथों
औ दे
औ